हेल'
औ
खोना अ दायो नोंथांजों आङो जामबुंनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना?
औ औ सावरायजागोन।
माने आथिखालनि मुगायाव जोंनियाव बिराद गोनां जानानानै दङ मानो होनोबा गेदेर उन्दै गाससिनियावबो जोङो जामबुं थानाय जामबुं नङाब्लानो गासिबो खामानिया मावफुं बफुं जायै बायदि होननानै बुंजागोन। जानबुंनि गेजेरजोंसो जों आथिखालावहाय गासैबो खामानि जेरै अनलाइनानो होन कल रायलायनाय भिडिअ' कल बिनि अनगायैबो जोङो गोबां खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो जामबुंनि बाहायनायखौ जोङो मोजां बिथिङाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो गाज्रि बिथिङाव बाहायनायखौ नुनो मोनो जोङो। मोजां बिथिङाव बुङोब्ला जोङो माखासे फरायसाफोरनि बेलायाव बुंसै ओ फरायसाफोरा जा गावसिनि नांगौखिनि फरायनाय सम बै फरायनाय समावहाय जोङो जा जामबुंनि बाहायनाय बै जामबुंनि बाहायनायखौ जोङो अनलाइन ले-लेखा नायनाय जा लेखाफोरखौ मोननाय बा बिजाबफोरखौ मोना जोङो उम ओ अनलाइन नायनायनि गेजेरजों फरायनाय बैफोर फरायनायनि गेजेरजों जोङो बैफोर जाम बुंफोरखौ बाहायो आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो माखासे गियानखौबो मोननो हायो बेफोरबायदिनो जोङोे जेर नायनाय बिदिनो जोङो गियान आरजिना लानाय बुङोब्ला जों जों ओ जेरै नायनानै बुंनांसिगोन जेरैहाय गान नायनायाव जोंङो माखासे गान गानजों मिथिफ नु फेरै बाथ्रा एबा खोननायफेरै बाथ्रा बैफोर खोनाफेरै बाथ्राफोरखौबो जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरो जामबुंनि गेजेरजों जोङो ओ गुबुन सोदोब बैफोर जोङो थैनानै गावनि रावावहाय बुजिनो हानाय बायदि हाबाखौबो मावनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जामबुंफोरखौ जोङो गाज्रि बिथिङाव बाहायनायखौ नुनो थाङोबा जेरै जोङो जा बाहायालासिनो ओ माखासे लामलाम साम साम फैसा गारनाय आरो माखासे सुबुंफोरा गावसोरनि नांगौ रोखोमै थि रोखोमै गामखौ बाहायनो रोङै जानला मोनला बाहायनाय बेफोरनि गेजेराव रो जामबुंखौ गाज्रि बाहायनायखौ नुनो मोनो बिदिनो बुंनो हायोब्ला जोङो जोङो जे जामबुंनि गेजेराव बांसिन समखौ थांगार होननानै ओ माखासे खामानिखौ बावगोमालांनाय मावनो बेैफोरबायदि खामानिखौ जों नुनो मोनो मोनो बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो गेम गेम गेलेनायनि गेजेरजों जोङो ओ समखौ थांहोनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो गेम गेलेबाय थाबा जोङो माखासे समखौ माब्ला जायो बेखौ मिथिया बिनि गेजेरजोंनो गावनि माव मावनांगौ हाबा बैफोर मावनांगौ हाबाफोराबो थालांनायखौ नुनो मोनो आरो जा बैफोर गेम गेलेनाय गेम गेलेनायावबो जोङो माखासे ओ राङारि माखासे सोनानै गेलेनाय गाज्रि हुदा बैफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो नोंथाङा जामबुंनि बाहायनायनि सायाव एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा
औ औ हागोन हागोन ओरैनोथ' जामबुंङा जोंनि समाजाव मोजां आरो गाज्रि मोननै गोहोमखौथ' खोख्लैखादों
औ नोंथां
बाहायनो रोङोबा बे मोजां गोहोम खोख्लैगोन आरो बे मोजां बाहायाबा बे गाज्रि गोहोमाव थांगोन आरो
नंगौ नोंथां
मोजां गोहोम होननानै बुङोब्ला जाहा आथिखाल बे अनलाइन जे क्लास सोलियो
नंगौ नोंथां
जानबुंनि गेजेरजों जोंनो मोननो हायो बा माबाफोर नोङो नोंथाङा माबाफोर मोनथियाखैबा माबाफोर नों जुदि दाउट जादोंब्ला बेखौ जोङो मबाइलाव सार्च खालामनानै बेफोरनि सोमोन्दै जों मोननो हायो
नंगौ
बिनिफ्राय गाज्रि गोहोम होननानै बुङोब्ला आथिखाल औ गाज्रि गोहोम होननानै बुङोब्ला आथिखालनि गथ'फ्रा मा जादों मबाइलाव गोदोसोनानै थादों आरोना
नंगौ नोंथां
लेखा फरायनायनि सोलाय बिमा बिफानाव लेखा फरायनो बा म अ अनलाइन क्लास लानो होननानै जामबुं बिदों नाथाय बिसोरो न' सिङाव मा गेम गेलेखोमायो बा सोरबा ओ बिदिनो इउटुबफ्राव बिदिनो भिडिअ नायखोमानाय बेबायदि आरो आथिखालाव बे जामबुंनि थाखायनो आथिखालनि गथ'फोरा गेलेनाया बायह्रायाव गेलेनायाबो खम जाबोदों आरो
नोंगौ नोंथां
गोदोनि समावथ' जोङो मार्बल गेलेयोमोन खारनाय बारनाय गेलेयोमोन फुटबल गेलेयोमोन भलि गेलेयोन नाथाय आथिखालनि गथ'फ्रा मा जाखो बबेबा बिफां साया बा बबेबा क्लाब बेफोराव हाबनानै ज' ज' भिडिअ' गेम गेलेनाय माबा भिडिअ' नायनाय बेफोर जादों आरो। बेफोर बेफोर जाहैबाय जामबुंनि मोनसे गाज्रि गोहोम आरोना समाजाव
नंगौ।
उम नाथाय जानबुंआ जो औ औ जामबुंङा जोंनो मोजां गोहोमबो होदों आरोना जेरै जोंनि हारिमुवाबबो बे जामबुंनि गेजेरजों गोसारनो हायो बियो मोनसे सुबुं बिजों होननानै जों मिथिनो मोनो नालाय
औ नंगौ नोथां।
जेनेबा हमनानै ला जोंनि बर'नि माबाफोर मोसानाय हारिमुनि माबा मोनसे दिन्थि नाय बेफोरखौ गुबुन हादोरफोरावबो मबाइलनि गेजेरजों नुनो हायो बा मिथिनो मोनो। नो आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ औ
नोंगौ जोंबो बेबायदिनो हारिमु हारिमु होननानै बुंनाय लोगो लोगो जामबुंनि गेजेरजों जोङो माखासे गोसारनायखौ नुनो मोन्दों जेरै बुंनो हायोब्ला जोङो दाखालिसो बावै जाना थांनाय जोंनि बागुरुम्बा दोहौव बाहाय जोंनि मोसाखावरिफोर जि रोजानिबो ओ बारा सुबुंफोर जेरै जि रोजा हिनजावसाफोर मोसादों आरो सेेरोजासो दामग्रा एबा नैरोजाासो दामग्राफोर दामनानै मोसानानै जोंनो जोंनि ओ सुबुं बिजों बे सुबुं बिजोंनि गेजेरजों एबा जानबुंनि गेजेरजों जों गोसारनानै जोंनि मुलुगनाङैनो सिनायजानाय हारि महरै जोङो ओ सिनायजादों बेबायदिनो जोङो माखासे गुबुन गुबुन हादोरफ्रावबो जोंनि मोसानाय बा हारिमु बेफोरखौ जोङो जोंनि बे जा सुबुं एबा सुबुं बिजोंनि गेजेरजोंनो जोङो गोसार होनो हादों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो गावनि मोनसे आलादा हारि होननानै जोङो सिनायथि होनो हानो हानायखौबो जों नुनो मोनदों। बिदिनो गाज्रि गोहोम बुङोब्लाथ' बिराद दङ जामबुंनियावहाय जेरै बाहायनो रोङोबासो मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि बेबायदिनो ओ जामबुंआ जोंनि थाखाय बांसिन बाहायनो रोंबा मोजांङानो ओ बिदिनो जेरैहाय नोङो जेब्ला नांगौ जायो मानसिनो अब्ला बैफोर मानसिनावहाय जोङो ओ कल हरनानै जोङो रायलायनो हानाय बायदि बे सुबिदाया थाखाय जोंनि मोजां आरो आरो ओ बिदिनो जोङो जेब्ला। गोदोनि जुगाव बुंनांगोन जानबुं गैयालासिनो जोङो ओ हरखाब थाङोब्ला सास मोनसे न'खरावहाय ओ बिदिनो बै न'खरहा बै सुबुं थांनायनो मा जाहोगोन मा माहोगोन बिदिनो मोना जायो नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो जामबुंनि गेजेरजों फन हरनानै जोङो गंसे न'खराव थांब्ला बै मानसिया गासिबो बे ओ सुबुंनो जा जाहोनांगौ एबा आलासिनो जा जाहोनांगौ बैफोरखौ जाहोनो थाखाय रेडि दोननो हायो नाथाय गोदोनि जुग हरखाब नुजाबा जोङो मा खालायनांगौ मा मानांगौ न' फोसाबनो मोना मानो मोना बिदि जायो। नोंथां ओ बिदिनि गेजेरजों जामबुंनि बाहायनाया आथिखालाव मोजां आबोनो आरो नाथाय फरायसाफोरनि गेजेराव जोङो माखासे गाज्रि गोहोमखौबो नुनो मोन दों बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरैहाय जेरै जामबुंनि गेजेरजों जोङो माखासे ओम बिमा बिफानाव मबेल बिनानै गेम गेलेनाय गेम गेलेखोमानाय बेफोरनि गेजेरजों जोङो माखासे गाज्रि गोहोमखौ नुदों नाथाय ओ फरायसाफोरा बैफोर जामबुंङाव जा गावसिनि ओ टाइमखौ ओरैनो हगार होआलासिनो जोङो गोनां गोनां मुङा जेरै ओ मिथियै बैफोर गियानफोरखौ जोङो सारस खालामनानै नायोब्ला जों मोननो हायो जामनि गेजेरजों ओ खोनादोंना
नोंथाना नोंथाना नेटआ एसे प्रब्लेम होदों मोजां खोनायाखै
अह दा खोनाबायदा हेल'
गाराङा माने ससेयाव गोदो गोदो जादोंमोन आरो औ खोनाबाय खोनाबाय।
माने आं बुंदोंमोन आरो जामबुंनि गेजेरजों ओ जोङो मिथियै बाथ्रा एबा बा थ्राखौ सार्च खालायनानै ओ नायोब्ला जोङो ओ मोजां गियानखौ मोननो हायो बिदिनो जोङो गेम गेलेनायाव सम थांगार होआलासिनो जोङो जामबुंखौ फरायनायनि बेलायाव जोङो बाहायोब्ला माखासे जों मिथियै गियान बैफोर मिथियै गियानफोरखौ जोङो मोननो हायो नोंथांनि बायदिब्ला मा होननानै सानो बिदिखौ जामबुंनि बाहायनायखौ आथिखालावहाय
अह मोन मोजाङै खोनायाखै नोंथां माने नेटआ नोंना एडसे प्रब्लेम जादों आरो ना गेजेर गेजेराव गेजेर गेजेराव आवाजा गोदोदों
अह माने नोंथांनाव आं सोंदोंमोन आरो ओ जामबुंनि बाहायनाया आथिखालावहाय नोंथांनि बाय दिब्ला मोजां गोहोमाव गोलैयोब्ला माबायदि मोजां गोहोमाव गोलैनांगोन आं बेखौ सानदों आरो दा बे जा जोङो गाज्रि गोनिफ्राय खांनानै लाबोनो हागोन बैफोरखौहाय जोङो ओ माबायोब्ला माबायदि जौगानो हागोन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन हागोन
फोरमायना होलाय एसे
ओरैनो मो औ ओरैनो मोजां गोहोम होनोब्ला बे आथिखालनि गथ'फोरा ओरैबायदि जा बाय जे गोजान गोजानाव थानानै फरायहैनाय जाबाय दा बेफोरखौ खबर लानांगौआ बा न'खरनिफ्राय बिसोरो गोजान गोजानाव फरायहैयो आरो ना दा बेफोर लोमजानाय साजानाय बेफोरखौ जोङो दसे दसे समनि गेजेरावनो मबाइलनि गेजेरजों जोङो खबर लाहरनो हायो बिसोरो मा माब्रै दङ लोमजादों साजादों बेफोरखौ नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ ओरैनो नों गासैबो बुस्थुआनो मोजां आरो गाज्रिया थाखायो दा नोङो बाहायनो रोङोब्ला बेयो मोजां आरो बाहायनो रोङाब्ला गाज्रि आरोना जेरै बुंदों जेनेबा मबाइलाव गेम गेलेयोब्ला बियो गाज्रि ना जुदि नोङो गेम गेलेनानै जुदि बेखौनो नोंनि जिउ खुंनायनि राहा माने बेखौ भिडिअ' खालामनानै जुदि नोङो इउटुबफ्राव हगारोबा बेजोंबो नोङो रां आरजिनो हायो आरोना गेम गेलेनानैबो बिमानि जिउ दानो हायो आरो
नोंगौ नाथाय ओ बैफोर औ
माने समाबो जाबाय नोंथां।
औ दे दे दे दे औ जाबायानो अब्ला नोंथांजों सावराय मोननानै गोजोननाय मोनबाय।
औ आंबो गोजोन बाय दे औ औ